खोनादोंना नोंथाङा?
औ। औ नोंथां खोनादों। हेलौ हेलौ नोंथाङा एसे नेट प्रब्लेम नामा?
औ खोनाबायना नोंथां?
औ खोनाबाय।
ओं जोङो बिदिबा जोंनि जेनेबा न'खरनि बागै दसे रायलायनोसै आरो ना?
आ हेल' नोंथां? हेलौ खोनादों नोंथां हेलौ हेल'। हेलौ